ना औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
आरैनोसो जस्थ' नोंथां
औ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अ दा होमबा आङो नोंथांजों जोंनि बे माखासे औवाफोरनि बाहायनायनि सोमोन्दैनो सावरायसै आरो ना औवाखौ मा मायाव बाहायो एबा औवानि बाहायनाया बहा ओ जोंनि औवाया जोंनि थाखाय बेसेबां बेसेन गोसा बेनि सोमोन्दै आङो नोंसांनो फोरमायगोन आरो दा औवाखौ होनना बुङोबा जों बयबो मिथिखायो औवाया मोनसे मा होनो ओ बेयो जाथोसे लाइफां हायनि आरो बेयो ओ बेयो गोजौ जायो। बिहा दालाय दासाफोरबो दङ फिसा फिसा दालायबो जायो ओमफ्राय बिनि बिलाया एसे फिसा फिसा एबा लावजें लावजें बेबायदि जायो आरो दा औवाया गोबां रोखोमनिबो थायो। जेरै औवा बुरखा औवा गुबै ओमफ्राय औवा थेरे बेबायदि आरो औवा थे थेरयाहा फिसा फिसा जायो ओमफ्राय औवा बुरखाफ्राथ' एसे गिदिरानो जाखायो ओमफ्राय औवा गुबैया बांद्राय गिदिरबो नङा फिसाबो नङा बेबायदि जायो आरो दा बै औवा माखा से ओ औवाफोरखौहाय गोबां माखासे खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै बर'फोराथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माखासे न' लुनायनिफ्राय लानानै आइजें आयला बानायनाय बेफोराव बाहायोमोन। ओ गोदोनि सुबुंफोरा मा औवानि सो न' लुनानै थायोमोन जेरै खुन्थियाफोरखौबो औवाफोरखौनो बांसिन गायोमोन। इन्जुरफोरखौबो औवानि होयोमोन। ओमफ्राय बे उखुमफोरखौबो फेरा खानानै जेरै औवाफोरखौनो फेरा खानानै ओ जेनलाब होनानै जेरै प्लास्टिकफोर खोंनानै बेबायदि थायोमोन आ आरोबाव बांसिननो गोदोनि सुबुंफोरा जेरै मा होनो। बेबायदि दानि आथिखालनि बायदि बेबायदि फालंफोरथ' गैयामोना आगोलनि सुबुंफोरनि जिउ जानायाव ओमफ्राय बिस्रा मा खालामोमोन बे औवाफोरखौनो जानलाब बायदि दे-देनानै बेखौ बैसां खालामनानै बेखौ बेयावनो बिसिना खालामनानै उन्दुयोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। दा बेयोबायदि ओ। आरोबाव गोदोनि बर' हौवाफोरा गोबां बेबायदिनो औवाजोंहाय आयजें आयला बानायदों जेरै जेखाइ खबाइ सेन खखा संग्राय सान्द्रि बेबायदि आरो दा ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइखौबो औवाजों बानायनाय जायो। खबाइखौबो बेफोरबायदि आरो। दा खखाफोरखौबो जोङो ना सायो बेखौबो जोङो औवाजोंनो बा-बानायनाय जायो नङा होमबा। बेबायदि आरोबाव जोंहा बेनि संग्राय सान्द्रि माइरं जावनो थाखाय जोंहा संग्राय सालिनो थाखाय सान्द्रि बेफोरखौबो जोङो बाहायो एबा औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। आरोबाव सान्दांगाफोर बेखौबो बेबायदिनो जोंहा औवाखौ आरोबाव जेरै ओंखाम संनायावहाय गोदोनि सुबुंफ्राथ' अरावसो एबा थौ-थौआवसो संखायोमोन नालाय। बेफोरखौ एरखावनो थाखाय मोनसे खादौ बानायनाय जायोमोन आरो। आरोबाव खादौनि अनगायैबो ओंख्रि सानो थाखाय मा खालामोमोन सागुं बेबायदि खालामो। आथिखालावबो दा बे सागंखौ बाहायो खादौखौबो बाहायो बेफोर आ औवाजोंनो बेफोरखौ बानायनाय जायोमोन आरो। आरोबाव बे हालौवनाय समाव ना-नांनाय माखासे जेरै जुंगालफोर आरो लावथिफोर बेफोरबो औवानिनो बानायनाय जायो ओमफ्राय जेरै मारा होनाय समावहाय माइखौ खायनो हुखेन खौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बै हानानै दोननाय माइफोरखौ रोगानानै लाबोनायाव बेवहाय मा बावखा बानायो बे बावखाखौबो जोंहा औवाज जोंनो बानायनाय जायो नङा होनबा बेबायदि आरो। आरोबाव बेबायदिनो औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै माखासे ओ बारिफोर दुमनायाव औवाफोरखौ बाहायनाय जायो। गोदोनि सुबुंफोरा आथिखालनि बायदि वालफोर थिंफोर बेबायदि ओ बेरा होनो हायामोन दा औवाजोंनो बेरा दुमोमोन आरो। औवाफोरखौ बेरा दुमनानै सोरगिदिं माखासे ओ मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय बारि बागानफोरखौ ओ रैखाथि होयोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदि। दा आरो बे बेरा दुमनायफोरखौनो जेब्ला औवायाथ' बारा गोबाव जोरखाया नङा होमबा से बोसोर गाहामलसो थांखायो। जेब्ला औवा बे फेरा बेरा दुमनाया बोराय जायो अब्ला बेखौहाय मा ओ बन बो सुफैनो हायो अरबो सुफैनो हायो बन महरै बाहायनोबो हायो आरो बेखौ जों लाबोनानै फिनो बेबायदि आरो बे बोराय जाखानाय एबा गारजानाय औवायाबो फिन आरोबाव ओंखाम संनाय बा ओं संनायाव बेखौ बाहायफिननो हायो आरोबाव जोंहा औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जेरै माखासे ओ जोंहा आथिखालाव बे गिदिर-गिदिर बिल्डिं न'फोर लुनाय बेफोरावबो जोंहाथ' औवाखौ बाहायखायो नङा होमबा। बे न'फोरखौ सुंथानानै दोननो थाखाय गोबां औवानि गोनांथि जायो। बेफ्रावबो जोंहा औवा नङाब्लानो जानाय जाया बेबायदि आरो। आरो जि दानायावबो जोंहा गोबां गनसाफोर बे गरखाफोर बेफोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो। बांसिन औवाखौनो जोङो बाहायखायो बेबो आरो। ओमफ्राय आरोबाव जोंहा औवानि बाहायनाय होनोब्ला जेरै ओ माइ गायोब्ला माइ दुब्लिफ्राव जेरै ओ बै दै बोहै बोयोना दैया बांद्राय खरा महराव फैयोब्ला गोख्रैयाव फैयोब्ला बे आलि फोर बायलांलाबायो बे आलि फोर बायलांबाय थायोब्ला बेखौ जों मा खालामनो हायो औवाफोरजों जोङो बेखौ दोनानै बेवहाय माखासे जेरै प्लास्टिकफोर बेबायदि नङाबा बस्थाफोर बेफोरखौ होथेनानै बेवहाय हा खोनानै जोङो बे आलि बायनायफोरखौ होथेनो हायो। बेफोरावबो जोंहा औवा खौ नांथारगौ जायो आरो बेबायदिनो। ओ आरोबाव जोङो औवाजोंनो जोंहा माखासे गोबा ओं आइजें आयलाफोर बानायनो हाबावो जेरै मैगं खादाफोर बानायनो हायो। बे मैगं खादाखौ जों आरो मा होननानै बुङो होनना बुङोब्ला आबै दांगिबो होननानै बुङो नङा होमबा। बे मैगं खादाफोरखौबो जों औवाजों बानायनो हायो आरो। बेबायदि। दा ओ औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बेबायदिनो जोनोम जानाय समाव सासे गोदोनि समाव आरो दाथ' बांसिन हस्पिटालफ्रावसो हास'नाय जायोना बि उथुमैफोरखौ बा हारसिं बिदि जलाङो। बांसिन मा औवानि बे औवाखौहाय गोफाद बा गोबौ बानायनानै सैनानै बे औवाजोंसो मा ओ बे उथुमैफोरखौहाय हास'नाय जायोमोन ओन्दै गोरलै जोनोम जानाय समावहाय। दा जोनोम गोदोनि समाव आरो बांसिन मा खालामोमोननो ओ जोनोम जागोदान गथ'फोरखौहाय मा ओ थुखैनानै बा जोनोम जाखांनायनि उनाव जेरै संग्रायफ्रावहाय फुथुनायखौ नुनो थाङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेबायदि ओ माखासे खान्थिफोरा जोंनि गेजेराव गैलिया। दा गोदोनि समावसो बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो थाङोमोन आरो। ओ दा औवानिफ्राय जों आरो मा मा मोननो हायो मेवाइ मोननो हायो जेब्ला औवाया गोरलै गोरलै खिलियो अब्ला बेखौ मेवाइ होन्नानै बुङोना औवा मेवाइ बे औवा मेवाइखौ जोङो जानो हायो आरो ओंख्रि। बे औवा मेवाइखौ जोङो बेदर फोरजों जानो हायो ओरैनोबो जानो हायो जोङो बेबायदि आरो। दा आंनि औवानि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
अ नंगौ नोंथांनि गासै बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो। ओ दायो आंनि मिथिनायाव जोंहा माखासे आइजें औवाजों बानायनाय आइजें आयला फोर दं। जाय जि आइटेक ओ जि आइटेक बिमुं मोननाय ओ बर'फोरनि गेजेराव आयदों आयला जेरैहाय दङ माबा मा होनगोन बेखौ सिफुं जायखौ जों ओ औवानिफ्राय बानायनाय जायो। बेनि उनाव दं थरखा ज ओ थरखा बेखौबोथ' औनिफ्राय बानायनाय जायो मोनसे गंगना। जाय जोंनि हारिमुनि थाखाय माने ओ मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट माने देंखोआरि माखासे आगजुफोर जाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि एबा ओ हारिमुवारि ओ मेथाइ एबा मोसानाय दामनाय देनायफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार आगजु होननानै बुंनो हागोन। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगा सोलिबोबाय थानाय माखासे उम आदार नागिरनाय हाबायावबो जोङो माखासे आइजें आयलाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जाय जोङो औवाजोंनो बाहानायनाय जायो जेरैहाय खखा सेन फल' बेफोरबायदि आरो जायखौ जों औवाखौ दाननानैहाय बेखौहाय फिसा फिसा खाथि सैनानै सेनखौ बानायनाय नुनो मोनो। ज सेन बानायनो थाखाय नोङो गिदिर फिसा गोबां रोखोमनि सेन बानायनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो खखाखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय जायो जेराव जोंनो। फांसे औवा बिफांनि गोनांथि जायो ओ बेनिफ्राय दङ जोंहा जेखाइ आरो खबाइ जों जायखौ ना गुरनायाव बाहायनाय जायो। आथिखालाव बेफोर जें आइलाफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनला। मानो होनब्ला गावब गाव खामानि एबा हाबाफोराव मुखुब जानानै थाबाय बांसिनानो गामि ओनसोलाव नागार नागार टाउन ओनसोलाव थाफैनायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि औवानि माखासे आयजें आयला बाहायनायखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोनदों। बेफोरखौ जोङो माने जि आइटेक मोननाय हिसाबै जोङो बेफोरखौ ओ जेरावखि थाया मानो बाहायलांफाबाय थायोब्ला जोंहा जोंनि हारिमुवा जों खौ होननानै आं सानो। बिनि अनगायैबो दङ जोंहा माखासे ओ मा होनगोन बेखौ औवानिनो गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायनायखौ नुनो मोनबावो जेराव जोङो माखासे मा बुंगोन बेखौ दाहारा एबा हासिब जाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव थागोन जोंनि थाखाय गोनांथार जेनेबा जों धाराखौ गोबायै सैनानैालाय एबा बेनि अनगायैबो दुलि जायखौ जों गोदोनि समाव माइ दोनथुमनो थाखाय दानि बायदि सिलनि एबा गोबां गोनोखो मुगाजों बानायनाय आइजें आयलाफोर गैयि समाव जोङो माखासे दुलि बानायनाय जायोमोन ज जेराव जों ओ बोसोरसेनि थाखाय जोंनि ओ मोननाय माइखौ जोंनि खस्थ' खालामनानै मोननाय माइखौ दोनथुमनो थाखाय बाहायनाय जायो। बेयावबो जों गोबां समनि गोनांथि जायोमोन नाथाय बेफोरनि अनगायै दा जोङो नुनो मोनसै आथि आथिखालाव स्टिलनि बाहायनाय एबा नुनो मोनसै दुलिनि बाहायनायखौ खम नुनो मोनसै बेनि अनगायै जोंहा दङ धारा
औ
धाराखौ जोङो गोदो गोदाय बिसनायाव एबा फाले ओ फालेंफोराव बनानै माने फालेंफोराव बनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जों उखुमफोराव एबा ओ दानि बायदि सिलिं सिलिं होनायफोरबायायदि गोजौआव होथेनानै दोननाय खौ नुनो मोनोमोन बेनि अनगायैबो दं जोंहा औवाजों बानायनाय माखासे आइजें आइला जाय जोंनि सानब्रामबोनि ओ जिउआव गोनांथार बेफोरो जाबाय कार दा संग्राय सान्द्रि आरो जोङो बुंनांगोन औवाया जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो बेनि अनगायैबो जोङो। औवाजों पेपार माखासे पेपारफोरबो बानायनो हायो। पेपार बानायनायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि प सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होयो। जेरै हाय लिरनाय फरायनाय बेनि अन जायोबो जों हा आरोबाव दंबावो। मा बुंनांगोन बेखौ संग्राय सान्द्रि जाय जोंनि जिउआ संग्राय सान्द्रि आरो मा बुंगोन बेखौ? संग्राय सान्द्रि जाय जोंखो ओ माइरं ओ आरो
माइ बेसरफोरखौ बासिनायाव आरो सोलिनायाव जोंहा गोनांथि जायो। मानो होनो ब्ला जोङो माइयावबो एबा माइरंआव गोबां रोखोमनि मैला एबा जुजायफोर नुनो मोनो। जायखौ जोङो ओ गोजा जानो थाखाय माखासे सुबिदा एबा जेंनाफोरखौ नुनाय जायो। ओ जाय फोरखौ जों मैला हिसाबै बासिनायाव हेफाजाब होयो। जेरै हाय जों ओ संग्रायजों माइरं जावोब्ला माखासे गुन्दै बायदिसफोरा ओ माने थांगारो आरो एबा बारनि गेजेरजों बिरफालाङो आरो। दा आंनि बुंनांगौआ बे एसेनोसै नोंथां। जोंहा दा रायलायनाय समाबो जोबनानै थांबाय।
औ नोंथां।
बेनिखायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।